हेलौ औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथां नोंनिसिमबो।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दङ'?
आं थ' दा नोंथां बिदिनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दङ नोंथां ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि ओ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंजागोन ना नोंथां? नोंथांमोननि गामियाव ओ फोरबोखौ मोनबेसे फालियो आरो मा मा फालियो बेखौ आंनो एसे ओ फोर खै खि माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
आरो माबोदि फालिनाय जायो बेफोरनि सायाव।
बिब्दिनो जोंनियावथ' फोरबो खौ बिदिनो मोनजिसो फोरबो फालिनाय जायो नोंथां। मोन जि नङाबा स्निथासो फोरबो फालिनाय जायो नोंथां। औ बिरफोर बेफोरनो जादों बिदिनो मागो दमासि बिदिनो बैसागु फोरबो बिदिनो उम बिब्दिनो बिदिनो लामा दान्थेनाय फोरबो बिदिनो आरो खाति गासा फोरबो बिदिनो औ बिदिनो ह' हलि फोरबो बिब्दिनो आरो बिब्दिनो उम आरो बिदिनो सेमा फोरबोबो फालिनाय जायो नोंथां। अ नोंथां एसे प्रब्लेम नामा नोंथांनिया? हेलौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथां। हेलौ। नोंथां खोनाया नामा?